हेलौ औ नोथां खोनाबाय।
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो जनानै दोनसि दाङ दोङ नोंथां।
औ जानाया जाबायना ओंखाम जानायफोरा फुंनि?
ओंखाम खौ एसे सिगाङाव दासो जाखांदों।
आ माथो ओंख्रिमोन?
जेनेबा ओंख्रि गैया ओरैनो आलु फ्राय एवनानै फुङावथ' जेनेबा जानाय जाया ओंख्रि। दायैसिगां औ अ बेबायदिनो जाहैबाय। नोंथाङा ओंखामा जाबैयबा ओंखाम औ अखा हादोंमोन दह फुङाव दा सानदु एसे दुंदों।
औ आंबो जाखांबाय दा। औ आलु फाजि एवनानै जाबाय।
औ।
होमबा दिनै टपिक लाना रायज्लायनोसै नङा होमबा मोनसे? तपिकखौ आं बेयावनो होनसै जेनेबा जोङो ओरैनो फासहाय जेनेबा जराय जराय नायोब्लाबो जोङो मिथिखायो जे जोंहा टाउनाव माबायदि? टाउन टाउन माने नोगोर।
टाउनथ' गामिनि बायसा जाखाया नामा होमबा औ।
औ ओमफ्राय लोगोसे आरो गामि बेफोरनि फाराग खौ माने जोङो दा एसे फोरमायलायनोसै ना?
औ फोरमायलायना फोरमायलायलाय जागोन दे नोंथां।
औ औ। नोंथाङा दे नोंथाङा माखौ फोरमायग्रोनो दे गामिखौ ना सहरनिखौ?
जेनेबा नोंथाङा आं गामिखौ एसे फोरमायनासै गामियाव
औ औ औ औ दे नोंथां।
गामियाव जेनेबा जि बुस्थुखौ नांगौ बे बुस्थुखौनो मोननो थाङो जेनेबा। समथे टाउनफोरावथ' जेनेबा मोननाय जाया हथात
औ मोना उम उम।
जिखुनु बुस्थुआनो जा जेनेबा गामि ओनसोलाव जेनेबा मोजांबो परिबेगा नङा होमबा नोंथां?
औ-औ मोजां
बेफोराव जेनेबा पलिउसन बेफोरबायदिबो जाया गामिया जोबोर मोजाङैनो थायो आरो गामिखौ मोजां लाखिनो रोंबा मोजाङैनो थायो ओमबा नोंथां?
औ-औ
बेबादिनो आङो गामियाव जेनेबा थानानै जेनेबा मिथिगौ आरो बेबायदिखिनिखौ ओमफ्राय गामिया ओरैनो जेनेबा मोजाङै जानांगौ जेनेबा
औ।
बेफोरबायदि हालला हुला बेफोरबायदि गैया गारि मथ थरनि बेबायदि हाल्ला गैया जेनेबा दारिमिन बेफोरबायदि गैया आरो जेनेबा औ-औ नोंथाङाबो एसे सोहोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथाङा
औ सहरनियाथ' बेफोरनो जोंना सहर होनोब्लाथ' गोबां सुबुं अनजिमा जाब जाब जायो नङा होमब्ला? सुबुं अनजिमा जाब जाब जानायजों लोगोसे गारि गुरानि जि मोनसे सोलिनाय बेफोरनि जि उखुन्दै बुनाय बेफोरनि जि सावन जेनेबा सोदोब बेफोरथ' जोंना फुरा गोबां गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा सहरफोराव?
औ लोग लोगोसे जे आरो बिदिनो जोंहा औ दारिमिनफोरबो थायो नालाय औ।
औ बेबायदिनो आबहावाफोरा गुबुंले जानो नागिरो। देर नोङोना नोंथां?
औ-औ मानो होनब्ला बेयाव गोबां दारिमिनसालिफोरबो थायो नालाय ना टावनाव
औ।
खोनादोंना नोंथां औ।
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ दा बेनो आरो टाउनफ्राव
टाउनजों जेनेबा गामिजों रुजु जाखाया जेनेबा
रुजु जाखाया ओं। बिनि आबहावा आरो जोंनि गामिनि आबहावा आलदा खाथार माने औ-औ मानो होनबा गामि गामि नोगोर ओरैनो गामि ओनसोल होननाय लोगो लोगोनो मिथिंगाजों
नोंथांना एसे नै दा प्रब्लेम होलायदों नोंथां नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै नोंथां नेदा प्रब्लेम जादों
आंनि खोनाहैयाखै
औ खोनाबाय नोंथां दासो
अखा हादों नोंथां जोंथिं ओ जि अख अखा हबाथाय माने अखा हाबाथाय इदिनो माने एसे प्रब्लेम जायो नेटफोरा
औ हाबायदोङो ना दा
औ
ओरैनो जेनेबा जोंथ' टाउर टाउन एबा सोहोर एबा गामिनि बागै सावरायबायदोंखायो नङा होमबा नोंथां
औ-औ
बे बेनि सायावथ' जेनेबा मा फोरमायनाय जेनेबा आं मिथिनायावथ' सोहोर सोहोर आरो टाउनथ' जोबोर फाराग दोङो जेनेबा टाउनफोराव जेनेबा हाफोरनि दामाबो बेसि जायो नङा होमबा सोहोराव जेनेबा एक बिगाफोरावनो जेनेबा
लाख ब्रै लाख नै लाख बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां। नोंथांनिखौ एसे नै दा औ ओमफ्राय जेनेबा गामिफोराव जेनेबा बिगासेयाव जेनेबा बिदिनो एक लाख बेफोरबायदि दुइ देर लाख बेफोरबायदि मोनो नङा होमबा नोंथां।
हाखौ जेनेबा सोहोराव खथासे बेफोरबायदि खथा एक खथाफोरावनो जेनेबा बुहुद दाम जाहैयो नङाम नोंथां। नोंथाङा एसे ओरैनो फोरमायना होदो जेनेबा
औ टाउन होननाय लोगो लोगोनोथ' मोनफ्रोमबो खोनादोंना नोंथां।
हेलौ ओरैनो नोगोर सहरनि लोगो लोगोनथ' मोनफ्रोमबो बेसेनानो गोबाङानो जाखायो नङा होनोमबा
औ मैगं थाइगंनिफ्राय हमनानै जेनेबा फिसा जिनिस निफ्राय हमनानै गोदिर जिनिसा लासैयो
औ औ बेसेनफोरा बांसिन जाजोबो आरो माने औ मानो होनबा बेफोराव जोंहा गोबां मानसिफोराबो गोबां डेभलप थायो नङा हबा सहरफोराव जेरै जेबोरै जब मावनाय बेफोरबायदिनि बिजनेस मावनाय बैफोरबायदि सुबुंफ्राबो टाउनाव थायो नालाय ना नोंथां। बेफोराव माने औ बेफोराव माने रां रुफा बाहायनायफ्राबो बांसिन जायो। बैफोरखौ बिथिं बैफोर बिथिंखौ नायनानै माने बै
जेनेबा टाउनफोरनियाव जेनेबा
बेफोरो थांनाय फैनाय जेबो उसुबिदा जाया जेनेबा गामि ओनसोलफोराव जायो जेनेबा बेफोरबायदि जायो आरो। अब्लाबो गामियाव जेनेबा थानानै मोजां जायो जेनेबा बा
उम। फारागा बेनो आरो नोंथां।
दा गामिया टाउननिसाय गामिया मोजांसिन आरो एसे। उदाङै थानो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
जेनेबा टाउनावथ' नोङो ओंखारनोबो हाया जेनेबा हाल्ला गारि मथर बेफोरबायदिनो जेनेबा टाउनावथ' आरो लामाफोराबो हेभि गारि खारबाय थानाय नङा होमबा नोंथां जोंनि गामिबा मा लामाफोरावबाबो ज'ना थांनो हायो।
हुम हुम हायो। औ लोगोसे बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर नङा होमबा।
औ। अ टाउनावथ' एसे बिफां लाइफाङा खम जायो जेनेबा जोंनियावथ' फिथाइ सामथाय फोरबो बिसिनाव मोननो थाङा बायनासो जानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। फिथाइ सामथाइफोरखौ बिसोरो बुरजा बुरजा जेनेबा गोबां गोबां दाम होनानै बायनांगौ बायनानै जानाय ना, जोंना गामियाव बा फ्राय मा गामि जेनेबा गामियाव थाबा जेनेबा नोङो बिफां थाखाबा जेनेबा बिफां लाइफांफोरा थाखाबा दाथ' खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदि सिजोन थां
औ बेफोरो जोंना गामि ओनसोलाव
बेफोरखौथ' जोंनाथ' गाह औ थाखायो नोंथां थाखायो ओरैनो बायलाय
हानना जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेबायदिनो जेनेबा टाउन टाउनावथ' बेफोरबायदि गोसोबानो बेफोरबायदि खालाम
मोनजा
नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो दा गामि ओनसोलाव थाबालाय जेनेबा जोङो गोसो बायदि मावनो होनबानो हायो दांनो बानाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंथां।
बेबायदिनो जेनेबा जोंनि गामि आरो नोगोरदो जोबोद फाराग थायो आरो जेनेबा। नोंथाङा ओरैनो एसे फोरमायनाबावदो।
औ जेनेबा सहर होननाय सहर नोगोर होननाय लोगो लोगोनो जोंना हाफोराबो एसेग्राब बुरजा बुरजा लानो हाया नङा होमबा बेयाव गोबां न' बां गोबां न' बान बिदिनो दखान गलाफोरजों बुंफबनानै थाखायो। जोंहा बेफोरबायदियाव माने बिसोरो आबाद मावनो जेबो सुबिदा मोना आरो माने। औ बेफोराव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो हाबो गैया जाहैबाय नालाय।
औ नंगौ नंगौ बायना बायनासो जानो गोनां जाहैबाय।
औ। जायनि जाहोनाव बायनानै
जेनेबा फोथार फोथार फोथारफोराबो बिसिनियाव गैया।
गैया जायो।
जेनेबा हा हुफोराबो जेनेबा गावनि थानो हानायखिनिल'
औ औ।
थेन सेनेबा नङा होनबा नोंथां? जोंनि गामि ओनसोलबथाय बारि बागान थारागोन बेखिनि जाया फोथाराव हा थागोन बेफोरबायदि थायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदि जोंनि गैया आरो टाउन सोहोर बेफोरबायदियाव।
औ औ औ रां हिसाबैथ' गोबां थायो बिसिनावबो। खिन्थु बायनो थाखाय हाखोनो मोनाबा ना टाउनाव।
रां हिसाबैथ'
मोना जायो आरो माने आरो औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आ
खोनादोंना?
बुंलाय नोंथां बुंलाय।
औ नेटआ माने आंना थांलाय फैलाय जाबाय थादों, खोनादोंना?
औ बुं नोंथां, खोनादों आं खोनादों खोनादों।
खोनाबाय दाना औ माने बिदिनो होनदों आरो आं माने बिदिनो जेनेबा ए टाउनाव टाउन सहराव थानाय जेनेबा मानसिफ्राथ' बिजनेसमेन आरो लोगोसे सोरबाथ' जब बेफोरबायदि मावजोबनाय नालाय
सोरबा औ बेबायदि औ
हाफोरखौथ' बायनाय
जोंनाथ' गामि ओनसोलनिया बांसिनानो आबाद मावना जाग्रा नङामा नोंथां
औ
होनदोंना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनिया गामि ओनसोलनि आबाद मावनानै जाखायो बेबायदिनो जेनेबा टाउन आरो नोगोराव गोबां फाराग थायो आरो नोंथां नङा होमबा
दा नोंथाङा जों औ
उम
ओ दा होमबा नोंथांजों आंबो सावरायनो सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो
औ
फोरमायना नोंथाङा बुंनो जेन फोरमायना होबाय बेफोर बादियै औ जाबाय जाबाय नोंथां दे होमबा गोजोनोंथों उनाव लोगो मोनलायसिगोन
दे नोंथां
गोजोनथों